हेल'
हेल' खोदोंना आब'?
ओं खोनादों
औ औ मा खालामदों
ओरैनो दों
हा
आंनाथ' खोना
औ खोनादों आंनिखौ खोनायाखै।
अ खोना
हेलौ
खोनाबाय खोनाबाय
अ खोनादो दे बुं
उम मा खालामदो दालाय?
दंथ'यो बिदिनो जिरायना मोनाबिलिनि दसे थाबायदो
औ
औ साहा लोंखांबाय नोंङा लोङाखै सा?
आङो सा लोंना मोजां मोना स ओनखायनो लोङाखै।
ओम आब'आ मा खालामना मोजां मोनो?
खामानि मावो न'निनो
नानै बेरायनानै माबियावबा बेरायनानै जायगा बेरायनो
औ औ
अन्लाजों औवा मेवाय
ए
हेलौ अनला औवा मेवाय औ बिनिफ्राय ओ अनला जों औवा मेवाय औ अनला थ मेवा आरो थास' आथिं जों नाजों
ए ओ बोरै खोनादों बोरै सङो अनला जों औवा मेवाय? आंथ' रोङा।
जाखौ जोङो औवा मेवाइखौ दाननानै होबासो संनो हायो जोङो जान औवा मेवाइखौ नेम दोङो जेनेबा जानला मानला दाननो मोना।
उम।
सोरबा दान्ना होफैबा संजायो जोङो।
औ
जायबा बुनायफोरा दाननो मोना होनना जोङो मानियो आरो।
ओं ओं माने होमबा आइमोना एबा हौवा मानसिफोरा दानना होफैयो ओमबा
खोनायाखै आंनि माथोखौ?
खोनादो?
ओं आं सोंदों माने अनलाखौ बोरै सङो होननानै सोंदोंमोन आरो ओमफाय ओ नों होनदोंमोनखि औवा मेवाइखौ सोरबा दानना होफैबाथाय संनो हायो होननानै। बिनिफ्राय?